औ
फ्रियाव दंना?
औ दङ।
अ नोंथांजों ओ आबादनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे होमबा रायलायनोसै। ओ। आबाद माने नोंथां आङो नैबार दै माबायाव दैलाङाव
औ।
उम आबाद मावनो सानदोंमोन माने दैलां बायनानै माने मेसेङाव ‌।
औ।
उम ओंखायनोथ' मा नोंथाङा नोंथांमोनहा आबाद मावो ना मावा न'आव?
जोंहा ओरैनो बेफोरबायदि मेसें आबादफोरखौल' मावनाय जाया फ्राय बागानो बिदि दैज्लांनि आबाद जेरै माइ बेफोरखौल'सो मावनाय जायो ।
अ अ। आंबो माने ए। सानदोंमोन माने गोरान खेथि मावनो होननानै ना। गोरान आबाद मावनो होननानै ओंखायनो नोंथांनाव माने। एसे नोंथांनाव नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन माने बिबिनि फारसे।
औ माने आंबोथ दा गोरा गोरान बुङोब्ला इसेग्राब बारा मोजां मिथिया जाहैबाय।
उम।
औ बांसिन माने बुंनो थाङोबा बे गिसिफोरखौल'सो बांसिन मिथियोसै।
उम गिसि आबादनि दे नोंथा ओ गि उम बुं दे
गोरान बुङोब्लाबो जोंनिथिं साफा सानै गायो गायनायालाय खिन्थु बांसिनानो फ्रायानो गायबाङा जेरै माबाफोरखौ बे ओ गावनि न'नि जानो आन्था एसे एनैफोर गायो जेरै बेफोरबायदिनो आलुफोर बेफोरबायदिखौ गायनो आरो फ्राय बारानो आलुखौ बयहाबो गाव गावबागाव गायनाय जायो। खिन्थु जोंहाथ' गायनाय जाया । आरो बेबायदिनो जेरै बानलु सिब्र बेफोरखौ बानलु सिब्र होनबा बुजिदोंना नोंथाङा? माने बानलु राजा नामा औ।
बानलु राजा
बेफोरखौ गायनाय जायो आरो। माने बेखौथ' फ्राय बागानो न'आव बांसिन गाया बेखौ, बे बेफारिफ्रा जायफ्रा बेफार गेलेयो फालांगियारिफोर बिसोरो माने बांसिन गायनाय जायो आरो। दस बिगाफोर बेफोरदि गाहाम गायनाय जायो। माने बिथांमोना ओ फानो नालाय बिनिखायनो दा खोब बुरजा बुरजा बिबांनि गायो आरो। नोंथांमोननिथिं बे गिसि आबाद बेफोरखौ जेरै माइ बेफोरबायदिफोरखौ गायनाय जाया नामा?
ओ जोंथिं गायो माने हमना ला दा आंबो दैबारसो गिबि खेबनि थाखायसो एबार आंबो माने गोरान खेथि मावनो थाखाय एसे माने मानसिफोरनाव सोंनाय नायनि बोरै मावो मायो होननानै नोंथांजों रायलायनो सानदों आरो ना। ओरैनो माइखौथ' जाहाबो गायो। ओफाय नोंथांबोजोंलाय नोंथांमोनथिंलाय गायनाय फुनाया जोब्बाय?
जोंनिथिं दाथ' बोथोराबो इसोग्राब जाथ'वाखै नामालाय बेनिखा ओंखायनो दासो खोथिया खोथिया आरिफोर फोहां-फोहांदों माने खोथियाफ्रा फोखांबाय, जायफ्रा फोखांबाय बिथांमोना एसे एसे फुजानाय बायदि जौहांबाय आरो। आरो
ओम।
बेफोरबायदिनो खारायहांबाय सोरबा सोरबा
अ अ खोथियाफोर ना
औ खोथियाखौथ' खाराया नोंथां हाखौसो खारायो नालाय हाखौ माने ओरैनो जेनेबा हा फास्टनि थाखाय हालेवजेननाय जाबाय आरो।
औ औ दा आंबो न'आव एसे जोंहा हा दं बेखौनो माने गोरान खेथि मावनो नामा सानदों आं माने एबार। आलुआनो साबसिन जागोन नामा नोंथां?
जानो हागौ नोंथां
आंबोथ जेबो माबा सिगांथ आं जेबो खालामफेराखै नालाय एबासो गिबि खेबनि थाखाय दा आं मोनथिया हासारा माबायदि होनांगौ मा होनांगौ एम्फौ जाबा मा खालामनांगौ बेफोरखौथ आं मिथियाना जेबो दां बे एस रायलायनो सानदोंमोन माने
बेखौथ' आंबो मिथि लाङा दा नोंथां मोजाङै
अ
नोंथाङा बे माइफोरनि सायावनो रायलायबा रायलायजागोन नामा
अ जायो दे बेखौबो रायलायनोसै
जेरै माने माइ खौ बोरै गायो हेंथा बेफोर खौ एसे मिथियोब्ला बुंना होनो हागोन नामा
माइखौथ' माइ गायनायनि सिगांथ जेनेबा जों खोथिया माबाबायना
औ
खोथियाखौ खोथिया फोखांनानै जेब्ला खोथियाआ खिलियो खोथियाखौ फुबाय बिनि उनावहाय हालेवबाय माइ गायसिगोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोननिथिंबो बिराद मावो नामा
औ जोंनिथिं फ्राय बेखौनो मावजोबो
ओ
माने जेनेबा थिग बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जाय जायफोरा माने देगलाय मावबाय आरो बिथांमोना जायमोना गाबोन
फैगौ बोसोरावबो मावबावगोन बिथांमोनहा दानिफ्रायनो जेन जगार खालामलांखायो आरो दा जिहे द' माइ गायनायनि सिजोनबो जाबाय नालाय सम समाबो बोथोर फ्राबो जाबाय नालाय बेनिखाय माने खोथियाफोरखौथ' फोआ नंङा फोखांबाय। आरो बेबायद बिदिनो खोथिया फोनाय फोनायनि उनाव बिथांमोनहा आं खोथिया फोनायनि बागै एसे बुंग्रोनि। खोथिया फोनाय खोथिया फोनाय बुङोब्ला जिहेथ तु जि माने थांनाय बोसो फोरनि माइ बेफोरखौ खोथिया फोनो थाखाय एक्सट्रा माने बेलेगथिं माने बेलेग खालामनानै दोनखायो आरो बे खोथिया फोनायनि थाखाय होननानै। दा बे बे एक्स्रा खालामना दोन्नाय माइखौहाय बिसोरो माने मा होनो बेबायदिनो सोमनानै दोननाय जायो। दैयाव सोमनानै दोननायनि उनाव साननै साननै बा सानथाम बेफोरबायदि दैयाव सोमनानै दोननाय जायो।
होम माइसालि होनोमोन नामा आसोल हो होम।
आरो बिनि उनाव बोखांनानै बेखौ गुवार फुवा माने बिदिनो हायाव गुवार फुवारनानै बेखौ बिदिनो थालिर लाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो। बिदि एसे दोननायनि उनाव बिदिनो बेखौ खौबो सान्नै सान्थामसो दोनोमोन खोमा आंबो बारायसो गोसोआव गैला दोननायनि उनाव बिद बिदिनो बोखांना बेखौ ज' खालामनानै बस्थायाव सोनानै बा बिदिनो माबा खालामनानै लानानै थांनानै जि जायगायाव माने खोथिया फोनो थाखाय मोज मोजाङै हालौदोंमोन। बा हालौनानै माबादोंमोन। बे खोथिया खोथिया थिलिखौ माने जोङो बुंनो थाङोब्ला हालौवनाय समाव बेखौ मोजाङै हालेवनानै स्लिम स्लिम खालामनानै गेजेराव एसे गोजौ खामना दोननाय जायो आरो माने जिहेथु खोथियाया नङाबा मोजां रज'आ।
औ।
बिनि थाखाय माने खोथियाफोरखौहाय बिनि खोथिया फोनाय जायगाखौहाय बिराद मोजां स्लिम स्लिम खालामनानै जायगा गेजेरावहाय एसे गोजौ खालामनानै बेखौ माबानाय जायो आरो जिहेथु अखा अखा हायोब्लाबो दैया जायगा दाबसेयाव जमा जानानै थायालासिनो फारसेथि थिंल' स' गलांजोबनाय बायदि बेफोरबायदि खामो आरो आरो बिनि उनाव बिदि खोथिया फो ओ खोथिया फोखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो गोबाङा आलि दाननो हमो आलिफोरखौ फ्राय हौवाफोरा दाननाय जायो आरो माने जि जि बोलोनि खामानि जेरै आलि दाननाय आलि खोनाय आरो बेबायदिनो हा हालौवनाय बेफोरबायदि खामानिखौ फ्राय बागानो हौवाफ्रानो मावजोबनाय जायो आरो जेरै खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोरखौ हिन्जावफोरा मावनाय जायो आरो।
उम
दा ओमफ्राय माने खोथिया राननायफोरबायदि बेफोरबायदिखौ गासिब बे हौवाफ्रानो मावजोब्बाय नालाय ओमफ्राय हिनजावफ्राथ' बेफोरबायदिनोखौ मावबाय गोरलै गोरलै खामानिफोरखौ आरो दा आथिंखालाव फ्राय बागआनो माइ हानाय समावथ' हौवाफोरबो बा हिनजावफोरबो गासिबो हायोसै
उम
ओमफ्राय दा जोंनिथिंथ' फ्रायभागानो मा होनोब्ला दा ट्रेक्टर बा बे पावार टेलार बेफोरबायदिजोंसो बांसिन हालौवोसै फ्राय बागान मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला अब्ला औ दा नोंथांमोननिथिं मोसौजों हालौवनाय नुनो मोनबावो नामा?
बेनथ' नोंथां आथिखालाव माखासे बेनथ' ओ दाथ' बिगियानारि मुगा जाबायना
औ
बेनो दाथ' बांसिनानो मानसिफ्रा माथो मोसौजों खालामनायखौ नुनो मोनला आथिखालाव बयबो गावब गाव समनि स-समजों खारफानाय सोलोंजोबबाय समा सुंद' जानायनि थाखाय बे बिगियाननि मददखौनो लानानै थाब जाथों होननानै बिगियानाव ट्रेक्टरफोरखौनो बाहायजोबो बयबो ।
औ ।
माइ आजिखालिथ' माइ गायनाय मानानि ट्रेक्टरनो गायजोबो स स बिगियाननि मुगाजों बिगियाननि मुगानो आजिखालि ।
औ माने दा एसेग्राब माने ओ मोसौफ्राबो न'आव गैबांला नालाय बेनिखायनो जाय सासे सानै दङसै बिसोरल'सो हालेवोसै ना नोंथां
औ नोंथाङालाय हालेवगोनना हालुवा
आंथ' मोसौजों हालौफेरनो मोनाखै नोंथां
अ ओयलायथो नोंथां आथिखालाव बिदिनो जाजोबाय बयबो आहाबो बारा माबा गैया गोजों जाहाबो ट्रेक्टरजोंसो गायदों नै देग्लाय जों दा गायहांदों माने जोंना माने एसे माबाजों आगथिया जायोना
औ
उम दाथ' आरो माइ हानायाबो हाखांनानै आरो माइ माबानायाबो आजिखालि सेस ट्रेक्टरफोरजों जाजोबो माथो
औ
गोबां सोलायनो हमबाय सिगांनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय
औ
आरो हासारफ्राबो आथिखालाव माथो बिगियाननि माबाजोंसो होैजोबो
औ नंगौ नोंथां
मोसौनि माबाजों
जिहेथु मोसौफोरखौ जोंनि न'आव गोबाङै नुनो मोनला बा बयनिबो न'खरफ्रोमबो जों मोसौफोरखौ नुला बिनि जाउनाव मा ने माबाफ्राबो ओ माइ आबादफ्रा बिदिनो बायदिसिना आबादफ्राबो एसे खम जाबोनो हमनोसै नङा होमबा नोंथां सिगांथ' जेरै जोङो मो न'खरफ्रामबो मोसौ थानायलाय माने गासिबो दुब्लिफ्राव गांसो जानो बा माबानो खाहैयोमोन जायनि जाउनाव बिथांमोना माने मोसौफ्रा खिनानै बिसोरो हा हासारफोरखौ जाहोयोमोन आरो दाथ' जिस माने इसिग्राब मोसौफोरबो गैयिखाय दुब्लि बारियावबो बारा मोसौफोरखौबो नुनो थांला बेनिखायनो माने एसे आबादफोरखौबो माने माबा जाबोनाय नुयौसै आरो खम जाबोनाय बायदि नुसै सिगांफोरबायदि माने जेरैफोरबायदि जायोमोन बेबायदि जानायखौ नुनो थांला आरो दा नोंथांमोननिथिंबो माबायदि जानानै दङ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
जोंथिंबो बिदिनो। आथिखालाव आरो। बारा मोसौ जों माने बयबो होनबायना आं दहाय ओ बिगियाननि मदद। लानानै बयबो गावनि समखौ सुंद'आवनो फोजो खामानिफोरखौ सुंदुआवनो फोजोबनो सानो होना। मोसौजों हालेवनाय। बेखौ नुनो मोनला। मोसौजों मारा होनायखौ नुनो मोन। आथिखालाव आरो। सेस बिगियाननि। माबायावनो थांजोबबाय बयबो।
औ।
आथिखालाव ओरो बिदिनो। हमना ला ओ मानसि। थियो नालाय मानसिया बयबो ओ मा गावो मा होनो। खामानि मावनो बाग्रा जाबाय ओंखायनो बिगियाननि मदद लानानै स सुंद'सल सुंद' समावनो सेस मावजोबनो सानो आरो। बारा नुनो मोनला। जोंथिंबो।
औ।
दे अब्ला नों। नोंथां जोंहा समाबो जानानै। फैबाय नामा।
हाव जाबायना।
औ। औ।